औ खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों
गोजोननाय बाय नोंथां
औ
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना बेनो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन
औ
आयदाया जाबाय
औ
ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आयलानि सोमोन्दै नोंथां
औ
औ नामा एसे
औ
औ ओ ओ ना हमनायाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ना मा नोंथां?
औ
ओ गोबां आइजें आयलाफोरखौ बाहायबोदों दा बैफोर आइजें आयलाफोरा ओ जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय ओ उवा नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बा खायसेखौ जोङो ओ गुबुन मुवानिफ्राय जोङो बाहायना बानायनानै लाबोनो जेरैहाय जों हमनायाव बाहायनाय आइजें आयला होननानै बुङोब्ला ओ फारियै ओ जेखाइ खबाइ सेन, खखा, खाखि ओ फल' नो बेनि अनगायैबो जोङो दायो ओ आस्रा जे लाङि बा ओ मा होनना बुंङो बेखौ सिब जे नङा ओमबा बेफोरखौ जोङो बाहायबोदों
औ
माबायबोनाय नुनो मोनो बै दै बाज्रुम एसे बाज्रनायब्ला बेहाय जोङो मा खालामनाय जायो सेरेन हेबो नङा होमबा नोंथां बे सेरेनखौ होनानै जोङो मा खालामो नाफोरखौ हमनाय जायो आरो ना बेफोरबो मोनसे जोंनि ना हमनाय आयजें आयला दा बैफोर आइजें आयलाफोरखौ जोङो ओ जोंनि जायगायावनो मोननाय एबा मिथिङायावनो मोननाय ओ औवा रायदों नङा होमबा नोंथां बेफोरजों बानायनानै लाबोदों आरो दा जेखाइनि खोथाखौनो होन बेबो औवाजों बानायनाय राइदोंजों बानायनाय सेननि खोथाखौनो होन बेबो औवाजों बानायनाय खबाइ खखा खाखि बायदिफोराबो जों बेखौ औवाजों बानायनानै लाबोदों आरो बेखौ जोङो नांगौ बायदियै माब्ला माबेहाय माबादि नाफोरखौ हमनायाव जों बाहायनांगौ बेखौ जोङो बाहायबोदों आरो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जेखायखौ जेखायनि खोथाखौनो बुं जों बे जेखायजों मा खालामनाय जायो दुब्लि फो फोथारफोराव बा दैमाफोराव एसे एसे दै थानायाव बांद्राय गिदिर दैयाव बेखौ जों बाहाया नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो ओ एसे एनै दै थानाय दुब्लि फोथार एबा जाम्फैफोराव जुग्रुबनानै नो बे
ओ जेखाइखौ जोङो साथेनाय बायदि खालामनानै आथिंजों जोब्रु जोब्रु लानानै बे थानाय नाफोरखौ जोङो बे जेखाइायाव हाबहैयो आरो नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमै जोङो हमनाय जायो आरो नो ओ गुबुन फारसे ओ सेन सेननि खोथाया जाबाय बेयो आलादा जों बेखौ मा खालामनाय जायो एसे एनै दै बोहैनाय बा दुब्लियानो होन बा जाम्फैयानो होन नङा होमबा नोंथां दा बेहाय मा खालामनाय जायो जोङो आलि बानायनाय जायो होनबा बे आलि बानायनानै बेहाय मोनसे दै लामा बानायनाय जायो जेरावहाय नाफोरा थांनो हानाय बायदि जायो नङा होमबहा दा बेहाय जोङो मा खालाम जायो आलि होनानै बैजों मोनसे दंग' बाबा जाम्फै बायदि फिसा खालामनानै दे बेजों नाया थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेबायदि बेब'स्था खालामनानै बेखौ जोङो सेनखौ सानाय जायो आरो ना मा नोंथां दा बेबायदि हिसाबै जोङो बे नाखौ सेनजों हमनाय जायो खखाना नाथाय गुबुन मोनसे आलादा जाबाय खाया जाबाय ओ जोङो खखाखौ औवा बुरखानिफ्रायबो बानायो खायसे आरो
औ
औवा बुरखा मोनाबा जोङो औवा माखालिफ्रायबो बानायनाय जायो बेखौ जोङो ओ बेसेबां गोलाव खालामनो बा बा द' स्नि बेफोरबायदि फुथ हिसाबै लानानै जोङो बेखौ औवाखौ दानख'नानै ओ फिसा फिसा फिसा फिसा खाथि खालामनानै माने बेखौ जों सिनखावथारा आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ
बेखौ सिंखावथारा ससेसिम सिंखावनानै जोंङो फिसा फिसा खाथि बानायनानै बेखौ हेबनाय जायो खुगा बानायनाय जायो आरो बेखौ ओरैबायदि जायगायाव सानाय जायो जेरावहाय दैया एसे गिदिर ना दैमा बारजुमनाय आरो जेरावहाय जोंङो सेनखौ जेरैबायदि ओ आलि होनानै सादोंमोन बेबायदिनो आलि बानायनाय जायो आरो बेहाय बे सेनखौ ओ बे खखाखौ होना होनाय जायो आरो माने आलि बारनाय बेबायदि दै बारनाय बायदि जायगायाव बेखौ सानाय जायो आरो उनावहाय नाया बेजों फैनानै खखायाव हाबना थानाय जायो आरो बेबायदि जोंङो बे नाफोरखौ हमनाय जायो नंङा होमबा नोंथां? सा आं औ औ बिदिनो माखासे जोंनियाव दंङ दायो आंङो फल'नि खोथायाव दायो फल'खौ जोंङो बिलो एबा एसे दै रानहांनाय दैमाफोराव बा फुख्रिफोराव औ हमनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो नोङा होमबा नोंथां बे फलखौ ओ आंङो बेखिनिखौ फोरमायबाय नोंथांनो जे जोंङो ओ नाफोरखौ माबोरै हमनाय जायो माबा आइजें आइला जों जोंबो हमनाय जायो दा बिदिनो आंङो नोंथांनिफ्रायबो ओ एसे मोनथिनो नाजागोन जोंङो माबादियै ओ मा मा आइजेंजों आरोबाव जों नाखौ हमनाय जायो नोंथांनिफाय आं बेखिनिखौ मोन्थिनो लुबैबावगोन आरो खि
औ दा नोंथांआनो माखासे बुंलांखाबाय बे जोंहा औवाजोंनो माबिरै माबोरै जे आगजु बानायनानै नाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि हमनाय जायो औ आरो दा जोंहा जे औवाजों बानायनायफोरखौ नोंथांआ बुंलांखाबाय आरो दा आंङो जे बे दिरुं एबा नायलननि दिरुं औ बेजोंबो जोंहा गोबां बिदिनो आगजु बानायनानै नाखौ हमो
औ औ
दा जेरै जोंहा बुंनो थांङोब्ला जे जेखौबो जोंहा बे नायलन नि जों बेजों औ हेबनानै जे बे नि जेखौबो जे बोरै आखान्थिथाम महरै हेबनाय जायो बिदिनो सोरगिदिं आरो बिनि गाहाय गाहायाव जे ल'हानि गुलि जि जायखौ जों जे गुलि बुंङो बेखौ होनाय जायो जाहाथे नाफोरा बे बेखौ सारोबा बेनि सिंजों थांनो हायो बादि औ उम आरो बेखौ जे बे जे बेखौ जोंहा दिदोमै थानाय बिलो एबा फ'ख्रि बेफोराव बांसिनै सारनाय जायो आरो
औ
औ आर बे जेजों ना सारोब्ला जोंहा बोरिनिफ्रायनो सारह'रना बोखांनो हायो जोंहा जे फख्रिआव हाबलायनांगौनि गोनांथि जानानै फैआ आरो
औ
उम बिदिनो जोंहा जे जे दैमाफोर बोहैनाय बेफोराव जोंहा जे ना एसे गिदिर गिदिर बेखौ हमनो जोंहा लाङि बानायनाय जायो बेखौबो जोंहा नायलननि दिरुं बेफोरजों नो हेबनाय जायो आरो
औ औ
दा जोंहा सेन बेखौबो जोंहा बिदिह दंग' फिसा बोहैनाय बेआव सानाय जायो आरो
औ
औ आरो बिदिनो जोंहा जेखाइ जेखाइखौथ' जोंहा जोंनि आइजो एबा हिनजावफोरा बेखौ गुरनाय जायो आरो
औ
औ आरो खबायखौ बे जे बे ना हमनानै मोननाय बेखौ जोंहा दोननो थाखाय खबायखौ बानायो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा जे गुबुन गुबुन रोखोमै एबा गुबुन गुबुन आ बेसादजों गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै जोंहा नाखौ हमनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो गुबुन जायगायाव जे फोथाराव जोंहा जे खखा नोंथाङा बुंनाय बायदि खखा एबा सेन सानानानै नाफोरखौ हमो बिदिनो जोंहा दैमा गोदो एबा फुख्रि बेफोराव जोंहा जेजों सारनानै हमो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै हमनाय जायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव औ
दा बिदिनो जोङो खायसे ना जेरैहाय खुसियानि खोथाखौनो बुं नङा होमबा। जायखौ जोङो सेन एबा खखा एबा आ जेफोरजों सारनानै बा हमनानै जों जानो हाया नङा होमबा। नोंथां दा बेखौ हमनायनि गुबुन मोनसे जे आयदाया जाबाय जों ओ खुसिया जुलिजों सुनाय ना होमबा दा बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो आ खायसेया औवानि जंफार खालामो खायसे आरो लहानि नङा होमबा नोंथा।
औ
दा बेखौ बानायनानै मा खालायो जेरावहाय एसे ओ बिलो बायदि हाब्रु बेल बेल थानाय बा दुब्लि फोथारानो जाया मानो बेहाय थांनानै ओ मा खालामनाय जायो बे खुसिया सुलिफोरजों सुग्रोम सुग्रोम दोङो नायनाय जायो नङा होमबा आरो जुदि बोरैबा बे खुसियानियाव मोदोमाव हाबोब्ला बेहाय ओ आ आन्दाज मोननाय जायो थ'र मोननाय जायो आरो जोङो बे खुसिया दङ होननानै बा बे खुसियाखौ जोङो लाबोनाय जायो बोखांनानै दा बे रोखोम रोखोमै जोङो ओ आदब खायदानि गेजेरजों बा जोंनि ओ जे ना हमग्रा आइजें आयला बेफोरजों जोङो दिनैसिमबो नाफोरखौ हमनानै जाबोबाय दङ। ओ नाया जोंनि मोनसे ओ एंगार हायै आदब नङा होमबा जाग्रा जिनिस। दा बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ हमनानै जाबाय जाबोबाय दङ। दा जा हक नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ
दा जिखिनि जोङो आयदानि सायाव सावरायबाय खोब मोजाङै जादों आं सानो। नोंथाङाबो जिखिनि आंनो फोरमायबाय खोब मोजाङानो जादों दा बे खायनो ओ आङो लाखिथ'नो सानबाय नोंथां जिहेथु जोंहा समा जानानै फैबाय बिदिबा साबायखर नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर बहरनाय जाबाय।
साबायखर नोंथां दे बिदिब्ला लाखिनोसै।
औ